हेलौ
हेलौ ओं खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना औ औ दे जों दिनै बिब्दिब्ला औ। खोनादों दा? खोनादों?
नादों ना
हेलौ औ ओ औ दे जों औ औ दे जों दिनै बिब्दिब्ला ओ लाथा एम्फौनि बागै सावरायनोसै। उम औ दे। ओ बे लाथा एम्फौ होनोब्ला जोङो बेबायदि गिबियावनो जोङो हाथायनिफ्राय न'आव फि ओ जोलै गैयाबा जों हाथायनिफ्राय बेबायदि दि ओ बायनानै लाबोनानै बेबायदिनो ओ बेबायदि लाथ थाइम खौ फिसिनाय जायो फासावनो जोङो बायना लाबोनानै बेबायदि फिसाखोबो फिसानिफ्राय जोङो ओ हियाव खा थुबनानै दोननाय जायो। आरो बेबायदिनो हियाव खाथुमनानै बिदि एनदा बिलाइ गोरलै खौ जोङो बिसोरनो जाहोनाय जायो । आरो बेबायदिनो एसे एसे एसे देर लां हामबा बिदिनो दालइायाव फुवारनानै दोननानै बिनि सायाव दालायाव फुवारनानै दोननानै बेबायदिनो ओ बिसोरनो बिलाइ जाहोनाय जायो। आरो बिदिनो सानफा एफा बे बेबायदिनो देरलाङो । बेबायदि देरलांनायनि उनाव बिसो रो बिसोरखौ जोङो बेबायदि दानदा औवानि बेबायदि औवाखौ जोङो ननि बारिनिफ्राय दानना लायनानै बेबायदि बिसोरनो लागै‌ आलायनो थाखाय जोङो दान्दा बहायनाय जायो। आरो आरो बेनि उनाव जिबि सोरनि लाै जोङो न' न' एसे लुनानै होनो गोनां जायो । बेबायदिनो जों जेरै मानसिफोरखौ गथ गोरलैखौ जेरै आलायो बेबायदिनो जोङो बे लाथा एम्फैखोबो बेबायदिनो आललानो गोनां जायो ।बेबायदिनो आरो दान्दायाव आलाय खांनायनि उनाव बेबायदिनो ओ देदो आरो देरनायनि उनाव बेबायदिनो ओ एम फौवा बेबायदि गिदिर गिदिर बिलाइ जालांग्रा जायो जाब्रा जाब्रा आरो बिसोरनो थाखाय हासुनो खिनो बेबायदि गोग्लैनायनि थाखाय जोङो दख'ना बना होनाय जायो। आरो बेबायदिनो ओ गोमोन जानोसै समाव बिसोरो बेबायदि आदारखौ जाया। बेबायदिनो जाया लाफा बिसोरो बिदि मान गुलुंबाय थायो। आरो बेफोर गोमोनखौ जोङो गोमोन हायनायखौ जोङो हमदांनो हा हायो होमब्ला जोङो जोंनि खोमायाव लानानै आखायदों बिदि स्रब स्रब खामो।बेनि उनाव स्रब स्रब गाबनायनि उनाव बे खौ जोङो। लाथा एम्फौखौ जोङो गोमोन फैबाय होन्नानै बिदि हमनो हायो ।बिनि उनाव जोङो बे लाथा एम्फौखौ जोङो बेबायदि गारसन्नो मोनसे जायगायाव दोन्नो थाखाय बेबायदि ओ थालिर बिलाइ बेबायदि दंफां बिलाइफोरखौ जोङो बसथायाव सोनानै दोनो । बिनि उनाव जोङो बे लाथा एम्फौ गोमोन फैनायखौ जोङो बिदि बस्तायाव सोनानै दोनो बिनि उनाव जोङो बियो ओ साननै सानथाम बिदि हरसे हरनै जाबोला जों बेखौ बोखानानै नायो आरो बिनि उनाव बोखाना नायनानै जिरो बेबायदि ला थाया बिदि बिमा जानानै मोजाङै ओंखारो आरो बि दिनो फिथोबफोरखौबो जोङो बेबायदि मोजाङै सोना दोनना बिदि सानदुं गोसा दुब्लाला दुंबोला जोङो बिदि सानदुङाव हा फोरानना होनाय जायो आरो बिदिनो जोङो बे फिथोबनिफ्रायबो गोब बां बेबायदि रां बिदि खरसा जानो न'खर सुंसननायनि थाखाय बेबायदि फाननो हायो आरो बेबायदिनो लाथा एम्फौ लाथा एम्फौखौबो जोङो बेबायदिनो फाननानै मोजां रां आरजिनानै बिदि न'खरखौ खुंलांनो हायो आ रो जि ला था लाथा होनबोला जोङो मोनथियोदि लाथाया बे बायदि मोननै मोनथाम रोखोमनि बिलाइ जायो ओ एनदा बिलाइ जाबोला बियो गोबां मोजां ओ लदा जायो एमफौआ आरो बिनि उनाव खाव्रां बिलाइ जायोबा बिसोरो बारा मोदोम फैया । बिज अल' माहाय फिसा - फिसा जायो आरो बिनि उनावहा जेन फिथोब जों बे फिथोब खौ बेबायदि हाथाय बजाराव जों फानहैयो आरो बे फिथोबा जोंनि थाखाय गोबां बेदि देहा उसुख जानायाव जोङो बेबायदि दावाइ बनायनानै गाननो होनबाबो जोङो हायो बिदि गुजुनाय ओ उदै सानाय जोङो बेबायदि बे सिङावहाय जोङो ओ लाथा बिदि फिथोबखौ जोङो गाननो हायो नों थाङाबो आरो गुबुन माबाफोर बेबायदि सावराय लाख दोङोबा सावरायनो हागोन ।
नोंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो सैथो आरो ओ बुजिनो हाबाय मिथिनो हाबाय लाथा एम्फौनि सोमोन्दै नोंथावा गुवाद । बे-बेखेवनानै होबाय आरो बिनि गेजे सोरजों आंबो बुजिनो हाबाय ला एमफौआनोसि माबायदि ओ मा मा बिफानाव बाहागो लायो मा मा बिफ बिफानाव राननो हायो । निस्सय नंगौ जोङो ला थाइ एम्फौ फिसिनो होनोब्ला जोङो सिगांग्रो जोङो गावनो गाव थियारि बा ओ जोङो रेडि जानानै थानो गोनां जायो । जोङो ओ बे ला थाइ एमफौखो फिसिनो थाखाय जोङो सेथियावनो जोङो ओ हाथाय बा गलाफोराव जोङो बे लाथा एम्फौखौ बाय नो फिथोबफोरखौ बायनो थाख बे जोङो थांनो गोनां जायो । बा सोरनावबा फोर जोङो सोरबाफोर जुदि गामिफ्राव बा सोरनिबा गामियाव बा जायगायावनो फिसिनायफोर लाथा एम्फौ लानायफोर दङ'ब्ला बेफोरनिफ्रायबो जोङो बेबायदि बायनानै लायो बा बदलफोरखो जोङो लाब बोनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो लाबोना जोङो जेब्ला बुथुमनानै दोनो जि दुजिब बो बारनाङोमोन इनि मोनसे बरम बुजियाव बाय जोङो हरनानै होयो आरो बे मोनथुमना दोननायनि बे जेब्ला दोनगोन बेयावहाय बे लाथा एमफुआ लासेै नो गावनो बेबायदि ओ ओं गरमजों बे एम्फौआ फिथोब फ्राय ओ बाय माबानानै बेहाय सुख्रि महराव फैयो ओंख्रि महर जायो। सुख्रिनिफ्राय बे इ एम्फौआ जेब्ला बिरनो थाखाय गां ओंखारबोगोन बेजोंनो दसे मोन जि जियावहाय बे सोख्रि खो जोङो इन्जुरफ्राव दोननानै बा मबेबा मोनसे दाला फोराव बनानै बे सोख्रि बाहोनानै दोनो। बिनिफ्राय बाहोन दोननायाव बेयाव बाहाय सोख्रिफोराबो जो जोला बिबायदि महराव थायो जेब्ला बे जो जोला लोगोसेयै हा जरा है जेब्ला थागोन बिनिफ्रायनो बिसोरो लोगो लाज्लायनानै सोरो जेब्ला बिदै दै बिदै दैनायनिफ्रायनो बे बिदैनि निफ्रायनो बे फिसा फिसा बेबायदि एम्फौआ बिबायदि जोनोम जासिगोन बे जोनोम जानाय निफ्रायनो जोङो ओ जेब्ला जोनोम जा गोन बे खो संग्रायावहाय दोननानै गोरलै गोरलै एन्न्दा बिलाइफोरफोरखो जोङो नांगौ जायो। बे बिसोरनो जाहो नो थाखै बे गोरलै एन्न्दा बिलाइ खो जोङो नागिरनानै गोरलै एन्न्दा बिलाइखौ होसिगोन जेब्ला जायै जायै एसे देरबोगोन अब्ला बे गोरलै बिलाइ निफ्राय जा फ्राय एसे गोरायाव बेबायदि लाबोयो स्टेपनिफ्राय स्थेफ बिदि बिलाइफोरखो जोङो होलांबाय थानो गोनां जा यो बेनिफ्राय जेब्ला एसे इसे देरबोबाय था गोन देरनायजों लो गोसे जोङो बे एम्फौखो आलायनो दोननो था खै जोङो ओ बिबायदि दान्दा बेबायदि गायनानै लायो औवानि दान्दा औवा गन फिसा फि बिदि दान्दाफोरखौ जोङो दानफायसिगोन दानफायनानैहाय जोङो जिदुंफ्राव आलायनानैहाय मोनब्रै मोनबा एम्फौआ जेसेबांखि नि ओ जोङो फिसा जागायो। अब्लानो जोङो बे दान्दाफोरखौ जोङो रेडियै दान्ना लानानै जोङो आलायना दोनगोन। जेब्ला एम्फौआ गिदिर जागोन बिलाइ गोरा जानायनि बैसो जाहै गोन अब्ला जोङो बिलाइ गोरा इन्दि बिलाइखो जों नागिरनानैहाय मुथा मुथा खानानैहाय जोङो बेबायदि बिलाइफोरखौ जाहोयो आरो बिदिनो बेै लाथा एम्फौआ जेब्ला गि दिर महराव फैबाय एसे देरबोबाय बेनिफ्राय गोमोन होननानै बुङो जोङो एम्फौ गोमोन फैबाय होननानैहा जोङो बुङोब्ला जोङो सिनायनो हा हायो जेब्ला बे एम्फौआ गोमोन जागोन ओ फिथोब थोबनो थाख खै जिथु जायगा नागिरगोन अब्ला बे बिलाइ जानाय ओ थाराग जोंहाय बियो दावखोलांबाय थागोन एम्फौ लाथा होनोब्ला बे एम्फौआ दावखोलांबाय थागोन अब्लानो जों ङो बेखौहाय हमनानै जोङो ओ गोमोन नंगौना नङा बेखौ जोङो खोमायाव लानानै जोङो ओ आनजाद नायो बे एम्फौआ गोमोन नंगोना नङा अब्ला जोङो आनजाद खालामो अब्ला खोमायावहा जोङो एम्फौखौ इसे सिग्रोमनाय बायदि खालामोबा निसय बे एम्फौआ उद दैयाव जेबो गैया । बेहा माने खालि बायदि जानानै थायोस स्रब स्रब बेबायदि आवाज जोङो खोनानो मोनो बिनि सोदोब खौ जों खोनानो मोनो अ ब्ला जोङो गोमोन होननानै जों मिन थियो जेब्ला बे एम्फौआ गोमोन महराव फैबाय अब्ला बेखौ फिथोब थोबहोनो थाखै थालिर बिलाइनि गोनांथि जानानै फैयो थालिर बिलायाबो जोंहा गोथां बिलाइया जाया जिहेथु जोंनो गोरान इसे रानद्रबनाय बे थालिर बिलाइखौ नांगौ जायो बा दंफांनि गाम्बारिफोर बा लाइ दल दंफां बिफोरनि थानायफोर जोङो बुथ थुमो बेयावनो जेब्ला बे एम्फौ गुनखौ बाहोना दोनगोन अब्ला निसय बेयावहानो बाथाबनानै ओ बेबायदि फि थोब खानायनि महरावहाय आगान सुरलाङो जेब्ला फिथोब खाबाय अब्ला बैयो सिङावहाय फिथोब खानायजों लोगोसे सिङाव था थानानै ओ एसे सम होनो गोनां जायो सबतानै बास सप्तासे सप्तानै स्नि दान स्नि सान नङाबा ओ जि जि बा जिबा दिनसो बेबायदि दोननांगौ बिनिफ्राय बियो जेब्ला फिथोबाव हाबनानै थागोन अब्ला जोङो बेखौ जानो थाखै ओ ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो एमफौ लात थानि महर खौ जोङो नुनो मोनो जानो थाखायबो गोब बां टेस्ट जायो मोजां जायो आं बेसेबांखिनिखौनो
औ औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो जों बेबायदिनो लाथा एम्फौखौ जों आरो अनलाबो जानो हायो आरो आरो बिलाथिफोरजों आरो मैथाजोंबो बेबायदि फाजाबो जानो हायो आरो ओरैनोबो जोङो बेबायदि फाजा जानो हायो नोंगौ आङो दिनै नोंनिफ्राय गोबां बेबायदि मोजां ओ बि सोदोबफोरखौ खोनाबाय आरो बिदिनो नोंनि सावरायनायनि बागै आं गोबां मोनथिबाय बेबायदिनो नों खौ हाजासे हामबाय होनदों आरो बेबायदिनो आरो ला था एम्फौफोरखौ जोङो गोबां बेबायदि समाव रां नांगौ जानायफोरावबो जों बेबायदिनो फाननानै बेबायदि बाहायनो थाखाय जोंनो रां सुंस'नानै होयो हामबायसै होनोमबा जों दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय औ दे औ औ गोजोनथों दे